हेल'
औ
औ नोंथां
ओ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनाहैदोंना नोंनिसिम
औ खोनादों
औ नोंथां औ
दा नोंथाङा दसे सम फ्रि नामा?
औ औ नोंथां दा आं माने ओरैनो फ्रिसो दं माने ओरैनो जास्ट माने एक्सारसाइस खालामनानै दसे सम माने जिरायनानै दं आरोना मेंनाय जेनेबा फुंनि दसे एक्सारसाइस खालामनानै ओरैनो फैदोंमोन आरो दसे इदिनो ओरैनो दं दा नोंथाङासो मा टपिक बा मा बाथ्रा आङो सावरायनो नागिरदों?
आंथ' माने बिथाङा दसे सम फ्रिबा आङो माने बे खोथा मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन बिनि सायाव सावरायनो सान ल'हा बा जों सना रुफा बा प्लास्टिक बेफोरखौ जों बोरै मोननो हायो बा मा मा खामानि बाहायो जों बेफोरनि सोमोन्दै आङो नोंथांफ्राय एसे गुसुङै मिथिनो लुबैदों आरो
औ जेनेबा ओ प्लास्टिक बा लहा बस्थुनि नोंथाङा सावरायनो बा मिथिनो लुुबैदों आरो जेनेबा
औ नंगौ
औ आङो जों जेनेबा जों लहा प्लास्टिकआव जों गोबां रोखोमनिफ्राय बायदि बायदिफ्राय जों मोननो थाङोबा जों बनायो।
औ
दा जों लहा बुस्थुखाय जोङो माने गोबां बुस्थुआवनो जों बाहायनोबो हायो। ओ आरो बानायनोबो हायो। जोङो दा नुदों। जों गोबांनो जेनेबा न'नि गेट बा जों बायदिसिनानि ओ न' लुनायावनो जों लहा बुस्थुखौ जों नुनो थांदों ना नोंथां औ दा जोङो बिसि बां गिदिर गिदिर न' लुदोंबा जों बिसेबां न' लुदों फिसायानो हक जों फाखकानि होनबानो जों ल लहा बुस्थुखौ जों बाहायनाय जायो। जों वाल होनानै जों लहा बुस्थुखौ बाहायनाय जायो जेनेबा गोबां रोखोम निफ्राय जेनेबा बायदि बायदिनिफ्राय ओ बेखौबो बनायो आरो गोबां गोबां बुस्थुवनो खामानि होयो जों दलङानो हक बायदिसिना ब्रिजआनो हक गिदिर गिदिर दालाङानो हक लहा बुस्थु बा बायदिसिना रडआनो लहाखा नालाय आरो जोङो गोबां गोबां रोखोमहाय नुनो थांदों आरोना बे बुस्थु थु गैयाबानो टाइटबो जाया आरो न'फोराबो गोरा जाया बे बुस्थु गैयाबानो
औ नंगौ
जों दा प्लास्टिक होनदों प्लास्टिक प्लास्टिकआबो बहुत रोखोमनि दं जेनेबा ओ जेनेबा बु ओ फल'टिं होन जों प्ला ओ प्लास्टिक बुस्थुआथ' फलटिं नालाय जोङो हारसानि जों पलटिं होननानै बुजियो जों बेखौ अना साइस बायदि दा गोबां रोखोमाव जों बायदि बायदि जों हरनो हाया। जों जों मैगं दस थाखा होन लादों जों आखायाव जों बानलु लादों जोङो जेनेबा जोगोना लादों जों आखायावथ' लाजोबनो हाया नाल बे फलदों बुस्थुवनो बहुत जायगायावनो हेफाजाब होनो हायो जेने बानलु रालाय बायदिसिना जों मना बायदि लानो हायो आरो ना जोंनो जेनेबा ओ आ खावनो जेनेबा जों मना गैयाबाबो जोंनि थाखाय मोजां आरो जोङो लानो हायो। आरो जों प्लास्टिक बेनिफ्राय दासिन दं जोङो जेनेबा जों बाइकफोराव बुंनो थाङो जों जेनेबा बाइकनि खभार बेबो माने दाथ फार्स्ट आरोना गो गो रोजा औ रोजा बे रोजा प्लास्टिक माने बेखौ जोङो प्लास्टिकसो होननानै बुजायो रबरनि रबर मानो एखे सेमानो जाखायो नालाय दा जों नोंथाङा लहाबो बिस बेनोमोन आरो आंनि रोंगौथिफोरा दा नोंथाङा बारै मोनदों ना आंनिफ्राय न नोंथाङा साबसिन हामसिन मिथियोबा बुजियोबा एसे आंनो फोरमायना हरबा मोजां जागोन आरो
औ आं दा बिदिनो जों बे लहा बुस्थु बा जोङो प्लास्टिक बस्थुखौ जों बोरै मोनजेनो बा ओमफ्राय बिनि मा माखौ एयाव खामानि होयो आं एसे फोरमायगोन बिथाङाबो एसे सिगां बेदिनो जों लहायाव प्लास्टिक आ मा मा फैयो फोरमायखाबाय नालाय आं बेखौबो दा मा मानिफ्राय मोननो हायो एबा जों बोरै बोरै खामानिफोर सालायनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंनो सानदों दा आं आं बेखौनो बुङो जो जों लहा बुस्थुखौ जोङो हा सिंनिफ्राय बा जोङो अन्थाइ अन्थाइनिफ्राय मोनबोयो बेयाव जोङो बेखौ मा होनो र मेटेरियेल जोङो जेरै खयला मोनोना बेबायदिनो बेखौबो जोङो मोनो आरो बेखौ जोङो हारसिंनिफ्राय बरननानै जोङोखौ जों फेक्ट'रिफोरावबा जोङो
औ
जोङो फेक्टरियावनो जोङो लाङो आरो बे अन्थाइ अन्थाइखौ अन्थाइ बा बे बालाफोरखौ जय खौहाय गुदुं खालामलबाय माने अरुम बेखौ सावो बे सावनानै बे जि अन्थाइ एबा माबागोन बाला बे गलिनानै माने बे लहा लहानि फरमाव फैबा माने बे लहा जेरै लहाया जायोना बेबायदि एसे फैहांबाय एखौ आरो आरो खनसे गुदुं खालामलगोना खननैयानो गुदुं खालामलगोन बेयाव जि लेथ्रा बा बासिनाय बेफोरखौ एक्सथ्रा खालायगोन ओमफाय आरो इनि उनावहाय बिदिनो प्रसेसा केकेल न केमिकेल ना खालामबाय थाबो जेब्लासिम पियर माने मोजां खौ लहा साफा लहा बेखौ मोननो हाया जोंनो थाखाय जोङो लहाफ्रावबो बा बे लहा प्लास्टिकफोराव जोङो लेखा थाबा बा बेयाव बायदिसिना थान्दै बे खमजुरि जायो आरो बा जोंनि थाखाय खामानियाव होआ मानो होनबा जायगा नागौ नङाबा आ मालाबा मा बेफोराव जोङाम सलायनो हानाय नाया मानो होनबा बेफोर माने साबपा बि बिदिखौ नांगौ आरो दाथ मिथिखायो लहाफोरखौ जोङो मा मा बाहायो? जेरै जों फिसा फिसाबा जोंनो नांगौखिनिखौ जों बाहायजोबो मानो होनबा जोङो साइकेल होन मटर साइकेल होन गारि होन आरो ट्राक होन ट्रेन होन बायदि बायदि सम बुस्सु जल हान्जा बानायो। आरो बे जोंनि थाखाय माने बुहुत मोजां जोङो न फोरबो बनायो बिथाङा एसे सिगां बहाबा आरो बायदि बायदि जों हमना ला जोङो न'फोरावनो ओंखाम ओंख्रि संनाय बा गेस बा टिभि जोङो बेफोराव बाहायो मानो होनबा बेफोर सबस थाबसेयावनो थाङा मानो होनबा बेखौ एसे मोजाङै दोनोबा बियो माने सोंनो थाङो बा बेखौ जोङो गोरा बुस्थु मिथिनो थाखाय माने जो बाहायो आरो जों जिस गोरा बेसेबांनो मोजां जोङो बिदि फोराव बाहायो आरो जों बे लहानिफ्रायनो जोङो थिं जोंफोर बनायो जेरै जों नखराव खानायावनो जोङो बाहाय
खाम
नोङो जेरै हमना ला
जों कारेन कारेन्ट फेक्टरि बानायनायफोरावबो जों बाहायो। आरो जोङो हमनाला खोरखि दरजा बनायनायावबो बाहायो। आरो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो जेरै जोङो ट्रेन लामा बनायनो बा जोङो एर'प्लेन जाहाज नाव बेफोरखौ बनायनो जों बाहायो मानो होनबा जोङो जोंनि थाखाय बेयो बहुत मोजां आरो जों प्लास्टिकखौबो प्लास्टिक बा लगरखौ जोङो मानिफ्राय मोनो होनबा जों दंफांं दं दफांनिफ्राय मोननो हायो जेरै जों लबर दंफां मोनो बे दंफांनि नामखौ बे दंफांनि दं जोङो गायसिगोन फेदेरसिगोन गायो गायनानै जोङो फेदेरगोन बा फेदेरखांनानै बे दंफाङा जेब्ला देरो अब्ला बेखौहाय जोङो बिनि बिगुरखौ जोङो सोयो बा जों बे बेनि बिगुरखौ जों एसे हाख्लाबनानै जों बेनिफ्राय जोङो बे बिदै बर'नो। बा जोङो बे आथा बरगोनो ना बेफोरखौबो जोङो मोननो हायो। जेरै बेफोरखौ जोङो आथाफोर बरनखांनानै बेखौ जोङो एबा जोङो जेराव जों लबर बनायो बे जायगायाव लांसिगोन बेखौबो बिदिनो गरम खालायो बा जों बेखौ साफा खालायो। इनिफ्राय इनि उनावहाय जों नांगौ बायदि खामानियाव बाहायो आरो। जों माबा माबि केमिकेलफोर बाहायो बा कालारफोर बाहायो। बेनिफ्राय जोङो बेलेक बेलेक गुबुन गुबुन खालार खालारनि दा्ला नुनो मोनो आरो जों जोंनि सायाव जों गोबां प्लाटिकफोर नुनो आं मोननैसो फ्लास्टिक बा बिनि खामानि औ बुंनो सानदों जेरै सानना नाय नों बेखौ फिसा फिसा खामानि एबा बुस्थुफोराव जों बाहायजोबो साननानै नायोबा जोङो ओ जोङो जानाय पेकेट जि जाग्रा मुवा बेराव बाहायो आरो हमना ला जोङो न'नि खामानियाव बाहायो जों थोरसि लथा बायदि जों प्लास्टिकनि थोरसि लथा बा जों बिदिनो बाहायो बा जोङो लबर जाहा जेरावनाखि जोङो बेलग बुस्थु सुनो हाया बा सालायनो हाया बेफोराव जों प्लास्टिकखौ बाहायो आरो प्लास्टिकआ जों मिथिखायो सेवनो थाङा मानो होनबा बै बिनि उन आरो ओंखायनो जों माने बेफोरखौ खामानिखौ बाहायो आरो जेराव दंफां बा जों बेलेग लेखाबा जोङो जि बेफोरखौ बाहायनो हाया बेफोर जाहैबाय समजों लोगोसे बिसोरबो गाज्रि जायो प्लास्टिकआ समजों लोगोसे लोगोसेबो गाज्रि जाया जों एसेबां हायो एसबांनो दोननो हायो आरो गाज्रि जानो रोंगौ आरो जों बेफोर माने गोरलै गोरलै फिसा फिसा फिसौबा बाहायोगोन हमनाला जोङो मबाइल मबाइलफोराव बाहायो लेपट'प टेब्लेट बा जोङो कम्पिउटार बेफ्राव बाहायो जों बाइक फोराव बाहायो जेरै बेनि प्लास्टिक बा बदि बनायनो गारिफोराव बाहायो आरो बे जों प्लास्टिकखौ जों मिथिनो मोनो जे जों बे कारेन कारेन कारेन बुस्थुखौ बाहायो आरो जों कारेन बुस्थुखौ बाहायनानै माने बे खारेनाहाय बे प्लास्टिकखौ जेबो नस्थ' खालायनो हाया मानो होमबा बे प्लास्टिकआव जेबो गैया माने बे बेना बेलेक फरमुलाफ्रा केमिकेल दङ माने केमिकेल माने केमिकेलजों बनायनाया एबा बे मलिआनो बेलेग ओंखायनो जों माने प्लास्टिकखौहाय कारेन्टआवबो जों बाहायनो हायो आरो दा आंथ' फंनैसो बुंबाय बिथाङा दा माबाफोर बुंबावनो गोसोबा बुंफिननो हागोन
नोंथाङा जेनेबा जेबायदि लहा लहा बा प्लास्टिकनि बाथ्रा रायायलायदों जेनेबा आंबो गोबां बाथ्राखौ मिथियामोन दा नोंथाङा फोरमायनानै एसे गावनि गोसोनि बाथ्रा बा एसे बु बुजिनायखौ फोरमायना होनायखाय आंबो मोजां मोनदों बुजियै बाथ्राफोरखौ बिदिनो जोङो रोङि रोङि भाषा रोङि बाथ्राफोरखौ जोङो बुजियो बाथ्राखौ बिदिनो जोङो जेनेबा रायलायनांगौ जोङो गोबां रायलायबासो जों मोजां जोंनि थाखाय जोङो मिथिनानै थागोन नङाबोला जों बिदि बायदिसिना जोंनि बि बायदिसिना जों रायलायाबा जों मिथिनाय नङाबा जों मानसिफोर सोंबा जों बुंनो बुंनो हानाय नङा गेदेर गोलाव मानसि सोंबा जों लहा बुुसतुआ मा खामानियाव होयो प्लासटिक आ मा खामनि ओ खामानियाव होयो बोरै बोरै जाजेननाय बोरै जेनेबा खालामजेननाय बेफोरखौ जों दा नोंथाङा जेनेबा फोरमायनानै जों गिदिर गोलावनो मानसिफोरनो जों फोरमायना होबा एसेबो मोजां मोनो दा जों जोंखौ सोंनानै होनबा जों माथो जेबोआनो रोङा मानसिया ओरैनो फरायनानै थादों जेरावबो उदाया होनो जेनेबा दा नोंथा बिदि बाथ्रा गोबांनो मोजां मोनदों जेनेबा आंबो जे हायो बेखौ फोरमायना होबाय दा नोंथां आंना एसे खामानि दं अखा बोथोर दैजां बोथोरबो दिनै माइ गायनो नागिरदों दा नोंथांनिसिम एसेमावनो दोन्थ'नाय जासिगोन नोंथां औ औ